हेलौ हेलौ औ खोनादों नोंथां औ औ औ खोनादों दे।
नोंथाङा मानि बागै सावरायनो सानदों।
आङो आंनि सावरायनो सावरायनायनि जाहोनानो जाहैदों जे आं जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ बुंदो
ओ गिबियावनो हायोब्ला नोंथाङा एसे सावरायग्रोनानै होदो। जे जोङो जाग्रा मुवा मा मा जायो माबायदि खालामनानै जायो बेफोरनि बागै?
आं गिबियावनो नोंथांखौ सोंग्रोगोन फिथाइ सामथायाइनि बागै आरो ना
औ
नोंथाङा फिथाइ सामथायाइ जानानै मोजां मोनो ना मोना?
मोनो नोंथां
औ आरो नोंथाङा मा मा फिथाइ सामथाइ जा-जानानै बांसिन मोजां मोनो? मोनो बेखौ बुंबानो जाबाय।
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे खोनासंलांदो ओ आं जानो मोजां मोननाय फिथाइ सामथायाइफ्रानो जाहैदों जे बिदिनो दाथ' जों दैज्लां बोथोराव बिदिनो थाइजौ लेसु खानथा थाल आरो लेथुखु रैमलि आ पेल आंगुर बेफोरखौ आं जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ बेफोर गासैबो फि नोंथाङा जे बुंलांबाय बे फोर गासैबो फिथाइफोरखौ जोंनि न'खरफोरावनो मोननाय जायोना जों बायनानै जानो गोनां जायो
बेफोरखौ जोङो न'आव बेफोरखौ जोङो न'आवनो मोननाय जायो नोंथां। जे आपेल आरो आंगुर बे मोननैखौ जोङो मोननो हाया आरो
औ
औ
अब्ला बेफोरखौ जों बायनानै जानो गोनां जायो आरोना
औ बेखिनिखौ जों बायनानै जानो गोनां जायो।
औ।
आरो।
आरो बेनि अनगायैबो औ बेनि अनगायैबो नोंथाङा मा मा फिथाइ सामथायाइ मिथिबावो जेनेबा फिथाइ सामथाययाथ गोबां दंना जोंना।
औ दङ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा एसे खोनासंलांदो आं जाखिनि मिन्थिगौ आं बेखौ बुंलांनोसै।
औ बुं।
बेफोरनो जाहैदों जे नारेंखल गय ओ बिदिनो जोङो थख' फिथाइ होनना बुङो ना बेखौबो आरो थालि
औ।
आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर आरो।
औ।
आरो ओ थाइजौखौ मा मा ओ रोखोमनि खालामनानै जानो हायो ओ बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हायोब्ला एसे फोरमायनानै होलांदो।
औ आं जा जाखिनि माने जाबोनानै मोनबोबाय आं बेखिनिखौ फोरमायगोन आरो औ थायजौ खौ जोङो ओरैनो थाइबो बा बिगुर लेमनानै डाइरेक्ट जानो हायो आरो। फाय नोङाब्लाबो बिब्दिनो जों खाजि हानानै जानो हायो।
औ थारैनो।
आरो नोंथांमोननि जा औ दा सान्दि मा मा फिथाइ मोननाय जायो फिथाइ सामथायाइफोरखौ?
औ दासान्दि जोंनि ओ हालामावहाय जे गिबियावनो थाइजौ खान्थाल लेसु आरो नारेंखल ओ रैमालि इ ओम लेथुखु ओ बेखिनि बेसादखौ जोङो मोननो हानाय जायो आरो नोंथां।
औ।
आरो जोङो थाइजौखौहाय ओ मोननानैबो जानो हायो जे गोथाङावबो खाजि हानानै जानो हायो आरो जोङो थाइजौखौ आसारबो बानायनो हायो।
औ नंगौ। अब्ला नोंथां।
औ।
औ उम नोंथाङा
उम।
थाइजौ जानानै मोजां मोनो ना मोना?
आं थाइजौ जानानै जोबोर मोजां मोनो नों थां।
आरो नोंथांनि बादिब्ला थाइजौआ अरायमाहा थाइबाय थायोना बोथोर लाना बोथोर थायो?
थाइजौआ अरायमाहा थाइबाय थानाय जाया। जे बियो ओ दैज्लां बोथोर बेखिनिआवल थायो मोननाय जायो आरो बे थाइजौ
औ अब्ला नोंथांङा माने जोंना फिथाइ सामथाया माने बोथोर लाना बोथोर थायो आरो ना।
औ थारैनो नंगौ।
अब्ला अरायमाहा थाइनायफोर माबाफोर फिथाइ सामथाइ थायो नामा आरो हायोब्ला मिथिना मिथियोब्ला एसे बुंबानो जाबाय। मा मा फिथाइ साम अरायमाहा थायो
जाखिनि मिन्थिगौ आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायनानै होलांनोसै।
औ
बेनो जाहैदों जे नालेंखर
औ
बेनिफ्राय
गय फाथै औ।
थै बिदिनो बां-बांसिनानो जोंना फिथाइ सामथाइफोरा जे गावबा गाव सम लानानै जे जों थायनायखौ नु नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
अब्ला नोंथांङा जेनेबा नोंथांङाथ एसे आगोलाव बुंलांबाय नारेंखलनि बागै ना औ नारेंख खलखौ जोंङो नारेंखलनि मा माखौ जानाय जायो?
जोंङो नारेंखलनि ओ ओ नारेंखलनि दैखौ जोंङो लोंनाय जायो आरो आरो बेयावहाय ओ मोनसे एसे गुफुर गाबनि ओ मोदोम थायो जों बेखौबो जानाय जायो आरो नोंथां।
नोंथां
औ आरो जोंङो बेखौहाय ओ लाद्दु खालामनाबो जानो हा हायो आरो फिथाफ्रावबो होनानै जाना जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ।
हेल'
औ खोनादों दे नोंथां
औ नोंथाङा गय गयखौ गय जा
गयखौ आं जाफेरबाय नोंथां।
औ गयजों लोगोसे जानो मायबा मोनसे बे जाथानांगौ जायो नंगौना नोंथां।
औ जायो जायो नोंथां बेनो जाहैदों बेखौ बेनि मुङानो जाहैदों जे फा थै आरो सुनै बे मोननै गय जानो ब्ला जोंनो फाथै आरो सुनाय बे मोननै जिनिसखौ गोनां थार जायो आरो नों
औ नंगौ अब्ला गयाथ' जोंना न'खर न'खरावनो थायो औ बेजों लोगोसे नारेंखलफोराबो थायो आरो न'खर न'खर
औ थायो आरो जोङो गय गय ए आरो फाथैखौ जे ओ सोरनिबा हाबाफोरनि उनावहाय जों मान बावनायाव हाय होनायखौबो नुनो मोनो आरो फुजा फ्रावबो होनाय नुनो ह होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जोङो गय आरो फाथै सुैखौहाय हाबाफ्राव एबा माबा मोनसे खर्म' जायोब्ला थाय बेवहाय जोङो गय आरो फाथैखौ ओ आलासि सोंनो थाखाय नांगौ जाथारो आरो नोंथां।
औ माने नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला गय आरो फाथैया माने जानायनि थाखायल' नङा आरो ना औ बेखौ जों माने किसुमान गोनांथि खामानिनि थाखायबो बाहायनो हायो आरो
औ थारैनो नंगौ औ
आरो उम नोंथाङा मायबा बुंनो सानदोंमोन?
औ ओ नोंथाङा जे बुंदों गय' जे बे गय' खौ माबोरैहाय जोङो जा गयनि मोदोमखौहाय ओ जानो थाखाय लेमनाय जायो बेखौ नोंथाङा फोर खिन्थानो हागोनना?
औ गयखौ माने जोङो गोथाङैबो जानो हायो आरो ओमफाय नङाब्ला जायो बेखौ फोराननानै नेस बा सपारि बानायनाबो जानाय जायो। औ सुपारिब बानायनानै जानायनिख्रुइ गोथाङै जानायाव एसे मोजांसिन जायो आरो
औ फा
औ औ सुपारि बानायनानै जायोब्ला माने गयआ एसे गोरा जायो। औ नोंथांनि जा अखा हादो नामा?
हादों नोंथां।
अब्ला दाथ' गोजां बोथोरमोन। दैज्लां बोथोर जाबाय
नोंथाङा मा बुंदों खेबसे फोरमायनानै होफिननो हागोन ना नोंथां?
औ दाथ' दैज्लां बोथोर जाबाय होनदो। औ दा नोंथांमोननि जा ओरैनो मायबाफोर आबादफोर मावो नामा दैज्लां बोथोराव जेनेबा जानाय-जा-जानाय लोंनायनि सायाव जों सावरायदोंना बेफोरजों लोब्बा लाखिनानै मायबाफोर फिथाइ सामथाइफोर गायनायफोर जायो नामा?
जोंनियावहाय दै दैज्लांजों लोब्बा लाखिनानै ओ जे जानो थाखाय जोङो माइ गायनायखौ माइ गायो आरो नोंथां। जे माइखौ माबोरै गायो आं ओ नोंथाङा बेनि बागै मिथिगोबा एसे फोरमायनानै होलांदो।
औ माइखौ माने गुबुन गुबुन जागायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गायो। जेनेबा खायसे जायगायाव माने माइ खौ गायालासेनो दाइरेक्ट फोखानायबो जायो आरो
औ नंगौ।
अब्ला दा जोंनि जा माने माइखौ गायनायनि सिगांनो माने सोमनानै लाग्रोनाय जायो। खोथिया फोनो थाखाय खोथिया फोनो थाखाय सानसेबा हरसेबा हरनै खोबना दोननाय जायो। बेनि उनाव जोङो हाल एवनानै खोथियाखौ फोग्रोना लानाय जायो औ बेनि उनाव खोथिया रायोब्ला बा फु फुजानाय जायोब्ला बेखौ फुनानै जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव माने गायस्लायफिननाय जायो आरो। औ औ बेनि उनाव माने बेनिफ्रायनो माइया लासै लासै जाबोनो हमो उनाव माइनिफ्राय जोङो माइखौ हानानै लाब लाबोयो लाबोनानै नानानै आरो बेनि उनाव माइरं बानायनो थाखाय जों बेखौ मिलाव लांफिननानै सौना लाबोनाय जायो आरो औ। बे माइरंनिफ्रायनो जों ओंखाम जानाय जायो। हेलौ नोंथां
नोंथाङा मा बुंदोंमोन खेबसे फोरमायनानै होफिननो हागोन ना नोंथां?
औ आङो माइनि बागै बुंदोंमोन।
औ बे ओ माइनि बाग नों बुंदोंमोन जे माइया नोंथाङाथ' माइनि बागै बुंदों मोन बे माइआव जे एम्फौ जायो अब्ला जों मा खालामनांगौ? ओ बेनि बागै एसे फोरमायना होलांदो
अ माइआव एम्फौ जायोब्ला जोङो खायसे मुलिफोर मोनो। बेफोरखौ जों बायनानै मोननाय जायो ओ मुलिफोरखौ जों एसे सारनानै होनाय जायो आरो। आरो माइ आबादखौ जों मोजां खालामनो थाखाय हासार आरो लोगोसे दैनिबो गोनांथि जायो। सम मथे सम मथे दै मोनोब्लासो माइआ मोजां जायो आरो।
औ नंगौ नोंथा।
औ माने गायनानै दोनबाल'थ' माइ जाया नालाय बेखौ जों जोथोनबो लानो रोंनांगोनआरो औ औ अब्ला नोंथां जोंना समा जाबाय।
बिदिब्ला नोंथां माब्लाबा लोगो मोनफिनगोन। औ दे।